औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ
आ दायो नोंथांनियाव आङो आ मोनसे सोंलु सोंनोसै
औ सोंनो हागोन नोंथां
आ जोंनि बर'फोरनियाव मा मा रोख खोमनि माने हाबाखौ जोङो नुनो मोनो एबा मोननो थाङो बिनि सायाव नोंथाङा आ एसे फोरमायनानै होनो हाग गोनना
औ हागोन नोंथां ओ बर'फोरनावथ' हाबाया गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय नायनानै लायनाय हाबा बेखौ बर'फोरा हाबा गोलावबो बुङो आरो बेनिफ्राय दंखा हाबनाय हाबा खारस'ननाय हाबा दोनखारनाय हाबा ओ नायनानै लायनाय हाबाया जोबोद गोलाव जायो आरो गोदोथ' ओ सास दे हिन्जावखौ आ जुदि हाबा खालामनोब्ला जाय सेंग्राया हाबाख खालामगोन बिसानि न'खरनिफोरा ओ गय फाथै लानानैहाय मानि बिस साहनि न'आव थेबनानै गालाङोमोन आरो ओ बेखौ जुदि थेबनानै ओ गालांनायखौ जुदि ओ सिख्लायाबो राजिब्ला हाबा जानो बेखौ फिरायफिनामोन आरो नाथाय दि राजि नङाब्ला बेखौ फिरायफिननानै ओ हाबा जानो गोसो बेखौ फोरमायनाय जायोमोन गोदोहाय नाथाय आथिखालावथ' नायनानै लायनायाव बेबायदि जेबो थेबनानै गारबोलायनायखौ नुवा ओ न'खरनि जि सेंग्रानि डायरेक्ट माने जाय सिख्लाखौ फसन्द जादों बे सिख्लानाव सिख्लानि न'खराव थांनानै नायनानै लाबोनाय हाबानि दिन थारिग थि खालामनानै हाबा खालामनायखौ नुनो मोनो
ओ बांसिनानो आथिखालावहाय ओ हिनजाव लागोआवबो खनसे हाबा हौवा लागोआवबो खनसे हाबा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोसैआरो। गोदोथ' हौवानि न'आवल'सो हाबा जायोमोन
नंगौ मानोना गोदान जुगा एसे सो सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां बिदिनो दुंखा हाबनाय हाबा खौ गोदोसो बांसिन नुयोमोन आरो ना नोंथां
औ औ
आथिखालावथ' नुबांलिया गोदोहाय दंखा हाबनाय हाबाया बांसिन जायोमोन आरो दंखा हाबनाय हाबा होनब्लाथ' नोंथाङा एसेबाबो मिथिखागौ जानांगौ।
औ नंगौ
ओ जेब्ला हाबा जाखानाय बिसिया फिसाय थैजायो आरो बे बिसिहा ओ सम्पथि बा धोन दौलत थायोब्ला बेखौ नेनो थाखाय ओ ओ हौवा नांगौ जायोब्ला बा बै हिनजावा गोदान हाबा खालामफिनोब्ला बा न'खरनि फोरा बे हिनजावखौ गोदान हाबा खालामनानै होयोब्ला ओ धोन सम्पति बेंगिरि हिसाबै ओ गुबुन हौवाखौ हाबा खालामनाय जायोमोन आरो। आरो जाय हौवाखौ हाबा खालामो बे हौवाया ओ गावसानि न'आव लाङालासिनो बै हिनजाव लानावसो थाफैनांगौ जायोमोन आरो बिनिफ्राय खामफ्लाय हौवा गोदानखौहाय खामफ्लाय बाहोनानै ओरै न'नि उसुं गोदाखौ ओ गिदिंहोनाय जायोमोन आरो।
औ
बिदिनो खारसननाय हाबायाथ' आरो जेब्ला मोननै न'खराबो हेंथा जायो हाबायाव हाबा होआ जायो बेबायदि बे समाव सेंग्रा सिख्लाया लाखारनानै खारलांनाय जायो आरो ओ बेबायदिनो आरो खारसननाय हाबायाबो जेब्ला मोजां मोन्नाय सेंग्राया ओ लाबोनो हायाबा ओ जुलि लानो गियोब्ला सिख्लाया खारसनफैनायखौ नुनो मोनो बिदिखौथ' गोदोहाय गोबां नुनो मोनोमोन बर'फोरनावहाय आ थिखालाव ओ गासिबो गोरों गोरा जाबायथ' खारस'नो लाजिनाय नुनो मोनोसै नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो बर'फोरनावहाय दोनखारनाय खारसननाय हाबाफोर खौ नुनो मोनो आरो गोदोथ' बोनानै लाबोनायखौबो नुनो मोनोमोन। ओ आबौ आबैमोन खिथानाय बायदिब्लाथ' ओ सोरानावबा सिख्ला समायना थायोब्ला उसुं गोदाखौ जावनानैबाबो लानानै फैनाय लामा सामा हाथाय बाजाराव थाङोब्ला बोनानै लाबोनाय बेबायदिनो आरो गोदो थ' ओ हौवा मानसिया हिनजाव मानसिनि मोदोमाव आखाइ होब्लानो सुवा जायोमोन होनना फोथायोमोनथ'
औ औ
बोनानै लाबोबाथाय न'खरनिफोराबो लांफिननो हाया जानांगौ जानांगौ
आरो हाबाफोराव हाबा खान्थिफोराव मामाइ माराना मा मा निरिद बस'नाय बेफोरबायदिबो नुनो मोनो। बेखौ गाहायै बिमाया बस'यो जिहेथु सिख्लानि बिमानि बिदा बा फंबाय बेखौ बस'नायखौ नुनो मोनो। आरो निरिद बसनायावहाय मोननै खान्थि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना
अ
मोनसेया निरिदखौ ओ खन्थाखाजोंनो बस'नायखौ नुनो मोनो
औ
ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय हिनजावा जेब्ला न'आव फैनानै बिमायखौ अमा जाहोगोन बा अमा खर' जाहोगोन होनलायनाय खान्थि दङ ना
औ औ औ नंगौ औ खोनादों
औ बेबादिबो खालामो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' हाबायाव बारलामफा बा जोंनिथिंथ' थाफास्रा थाफास्रि बेबायदिसो बुङो
औ
बिसोरखौ हाबा गोलावआवहाय हिनजाव लायनो ओ हिनजाव लायनो लांफायो गय खावनाय सा होनाय बेफोराव हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां हाबायाव रंजानाय बेफोरखौनो बै बैराथि बारलाम्फा बेफोरखौनो एदावनानै ओ हाबायाव रंजानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
बिनिफ्राय हाबा बायखांनानै दाइन दाननि उनावहाय न'आव बिमा बिफानि न'आव आठ मंगल सिफायनो फैयो ओ बेखौ सिफायखांनायनि उनावसो बर' समाजावहाय हिनजाव मानसिया जुलि जाखांनायनि उनाव बेखौ बस'ब्लासो ओ न'आव आलासि जाफैनो मोनो होननानै मानिबोयो आरो आथिखालावबो बेबायदिनो मानिबोगासिनो ओ नोंथाङाबो बर'नि हाबानि बा गै मिथियै जानांगौ
औ एसे मिथि औ आरो जोंनि बर' हाबायावहाय ओ माने अमा खाबथांजानाय बेखौबो खोनानो मोनदों नामा नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ बे अमा खबथाङा
औ
मा बियो बेखौबो नोंथाङा मिथिगौ नामा
मोनथिनायाथ' मोनथिगौ माने जेब्ला बार लाम्फायाहाय हिनजाव गोदान लायनो थाङो बेवहाय बिबान लांनाय समावहाय लांफानाय जिहेतु बे बार लाम्फाया अमा रुजुनानै लाङो। बा अफखर' रुजु नानै लाङो बेखौनो अमा खावथाब रुजुनानै लांनाय होननानै बुङो।
अ
बर'फोराथ' हाबानि थाखाय अमा फिसिखानानै दोनो नङा
औ नंगौ नंगौ
हाबानि गासै बिबानखौनो बे बार लामफायानो रुजुनो आरो बेखौनो अमा खावथाम रुजुनायबो होननानै बुङो। आरो बर'फोरा बिबान लांनाय समावहाय बिदिनो सिनि सापात मुरि गाइाखेर जौ गोरान जौ गिसि बेफोरबायदि लानानै थांफायो। आरो बेफोरो बिबानफोरा गामि लानानै गामिया आलादा आलादा जायो नालायथो। ओ बिबानाबो बिबान लांनायाब गुबुन गुबुन जायो आरो बेखायनो बबेबा गामियाव औ
आरो जोंनि बर' हाबायाव ओ गाहायै गय फाथै बेखौ बाहायनाय बेखौ जोङो जरखायै नुनो मोनो नंगौना नोंथां।
औ औ नोंथां। बर'फोरा गाहायै ओ गय फाथैखौनो माने गाहाय हिसाबै माने लायो मान होनाय हिसाबाव आरो इसोरफोरखौ सिबिनायावबो गाहाय बेखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ औ नंगौ। आ जेबला बैराथिफोरा ओ गय खावनानै होनांगौ जायो हाबायाव। अब्ला बै बैराथि फोरखौ एदवनानै खननाय मेथाइखौबो नुनो मोनो नंगौना नोंथां।
औ औ गोदोथ' गोबां नुनो मोनो। मोन नाथाय आथिखालाव
औ बिनि एदावनाय सारिनिसो मेथाइनि लाइनखौ बुंना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जेरै बिजाबफोराव मोननायफोरबायायदियैनो जेरै ओइ बैराथि ललिया नोंनि खिथुयल' एल' गय खावनायखौ जोंलाय जालिया बेबायदि एदावोमोन आरो जिहेतु बैराथिफोराबो खावो बेखौहाय बेबायदिनो हाबा न'खरावहाय रंजायो जानायजोंोङो बोथोरा बारलाङोमोन आरो आरो गोदोथ' न'आवनो दाउ अमा फिसिखायोमोन नालाय मा जालु मा लोंलु आयदिनो ओंखामनि आलि बेदरनि आखाय होनलायनायबो जायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बर' फोरा बै जिहेथु बिबान ला थांनायाव जौ गोरान जौ गिसिलाङो बेखौबो ओ बोरैबा जुदि ओ दांफ्लाङोब्ला ओ गेना फोनांलायनायबो जायोमोन आरो
अ नोंगौ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनानै होनाय जा बर' हाबा बेनि थाखाय नोंथांसि एबां गोजोननाय थाबाय
औ औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां
गोजोनथों